हेलौ औ खोनादों। नोंथांनि खबरा माबोरै?
खबरा मोजाङानो।
औ।
आरो नोंथांना?
आंनियाबो मोजाङानो।
अह।
डायरेट टपिकआव फैनोसै ना?
औ।
जोंनि टपिकआनो जाबाय मबाइल । मबाइलखौ जोङो समाव माबायदि मबाइला गोदो समाव मबाइल गैयैयाव जोङो माबायदि मा होनो माबायदि खबर लायोमोनबा गोजाननि मानसिफोरखौ बेफोरनि सायाव सावरायनोसै। गोदोनि समावथ' मबाइल गैयामोन नालाय गोदोनि दिननिफ्रायनो मबाइलखौ इउस खालामनाय जायामोन नालाय गोदो समाव गोदोनि सनाव समाव जेनेबा सोरबा जाथि खुरमा बा सोरबा बेमार आजार जाबा खबर लानो थाखाय मबाइल गैयामोन आरो इउस खालामनाय खिन्थु दा आथिखालाव मबाइल मुगा जाबाय मबाइल नङाबानो जेबो नङा होनबाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा आरोना ओम गोदोनि समाव जेरै गावनि बिमा बिफाबा खुरमा जाथि खौ खबर लानो थाखाय स्टिकनि गोनांथि जायोमोन लाइजामजों खबर लानो गोनां जायोमोन लाइजाम नानै हरनांगौ जायोमोन। आनाव नंगौना?
औ नंगौ।
औ बेफोरबायदिनो माने लाइजाम हरनाय लोगो लोगोथ' लाइजामखौ मोनहैया नालाय। बेसेबा गोबावनि उनावसो रो लाइज जामा मोनहैयोमोन आरो ओमफ्राय खबरखौबो गोबावजोंसो मोनहैयोमोन होननानै जों मिथियो आरो गोदोनि समाव औ। दाथ' बेबायदि नंला । दायो बुहुत चेन्ज जाबाय आरो गोदोनि फाय ।
औ। दायो मबाइलानो मेरला गंफा गंफा दंजोबो गासैनियावबो । आजिकालि गोदोथ' गैला गैया नो मोन।
ओम।
आवगोलो गोदो माबा दखानाव पि सि अ सो थांनो गोनां जादोंमोन।
औ औ।
ओमफाय पि सि अ बो मिनिट सेयावनो बेसेबांबा फैसा लायो मोन।
औ।
दस थाखा ना बिस थाखा लायोमोन।
औ ओम।
बहुत कस स्थ' जायोमोन बे समाव
ओम। नोंथां नाव आं मोनसे कुइसन सोंनोसै जेनेबा गोदोथ' मबाइल गैया र' गोदोनिया थांबाय। दायो मबाइल मबाइल मुलाम्फा जादों मानसि फोरनि नोंथाङा बेखौ बुंनो हागोन नामा एसे?
आं खोनायासै।
गोदो मबाइल गैयै यावथ' जोङो जेबो खौरां बायदि सिना नायनो हायामोन जि हक निउस बायदि सिना बा गुबुन जायगायाव माबा मोनसे जानाय दावराव दावसि जानाय फोरखौथ' गोदो नुनो मोनामोन नालाय जोङो। दाथ' मबाइलावनो सोब गासै खौबो नुजोबनो हायो निउसानो जा बा सोरनिबा माबा भि दावराव दावसि जानायानो जा सोरबा एक्सिडेन्ट जानायानो जा बेफोर बायदिखौ जों दायो गासैबो मबाइलावनो नायनो हाजोबो आरोना। दा नोंनि बायदि दिब्ला मबाइल थानाया मोजांमोन ना गोदोनि मबाइल गैयिया मोजांमोन नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ गोदो थ' बहुद खस्थ' मोन दाथ' मबाइल मोननाय निफ्राय एसे माने बहुद बहुदानो मोजां आरो। गासैबो खबर दसेनो कल खालामनि र' भिदिअ कल खालामनि बा गावनि गथ' गथ' गथाय फोरखौ नायनो गोसो जायो। गोजानाव थाबा बेफोरखौ नुहरो आरो थाबनो।
औ औ।
बिफाफोर जों रायलायनो गोसो जायो बिमा बिफा नावबो माबाइल थाखायो नालाय।
औ।
बयनोबो हर सनानै रायलायनो हायो मोजां आरो गावनि गोसोबायदि मुभि सुभि नायनो लुबैबा हायो। आरो आजि खालि थ' जुगानो बेलेग जाबाय फेस। औ। इन्सटाग्राम। बेफोरावबो एसे एनै फैसा खामायो डलार खामायो मानसिफोरा। बिदिनो मासि। फोरनि बुहुत मोजां जादों आरो। आंहाबो बिदिनो मो जानो होननाय बायदि। मबाइल खौनो। मोननायनि थाखाय।
मोजाङानो आरोना औ औ। ओम ओम।
गोदोनि जुगा मोजां नङामोनलै बारा जोंनि जुगाव दासो एसे मोजां जाबाय। उम।
औ। आरो बुंदो नोंथाङा।
औ। ओमफाय नोंथाङालाय माबायदि मोनदों दायो? मबाइल फैनानै। दानि जुगाव अ' औ ओ।
आरो मबाइलनि सोमोन्दै मा बुंनो हायो नोंथाङा बुंलाय?
गोदोथ' मबाइला। ननो माबा फिसा फिसा। किपेडसो थायोमोन ना
उम
आरो टावारबो बांद्राय मोननो नागिरामोन जोंनिहाय नेटवर्कनिबो बहुद प्रब्लेममोन दासो एसे मोनो मोननाय जायो आरो गैयानोमोन बिथिं थांबा बिथिं नेट्रवाक मोना
उम
दाबो जोंनि जायगायाव नेटवर्कखौ मोननो एसे गोसा जायो
उम
खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों
औ
उम मबाइल ओंखारनायनिफ्राय बुहुद मोजां जाबाय होननानै सानो नामा?
औ औ औ औ ।
उम
सानो नोंथां ।
नोंथाङालाय मा मबाइल लादों दालाय ।
हा
नोंथाङालाय । मा मबाइल लादों दालाय ।
आं एन्ड्रइड
इन्ड्रइड मा मुं ।
उम
मा मुं मबाइल ना
आं मा होनो आंनि मबाइल नि मा मा होनो नाथिं नाथिंखौनो होनो आरो
गंबेसे जाखोन नोंथाङा मबाइल लानाया
जाबाय मेर्ला गंब्रै गंबासो उम
गासिबो खबर मोजां ना नोंथां
मोजां मोजां
बाखि आरो मबाइलनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा बुंनो हाबावगोन नामा?
मबाइलनि सोमोन्दो आजिखालि रिसार्जफोराबो बहुद दाम जाबायना नोंथां ।
औ औ औ ।
रिसार्जफोरनि थाखायबो एसे प्रब्लेम । बे सरखाराराबो मा दाना हरखो रिसार्जनि दामखौबो जे एफा दाम दाम गोसा
उम उम
बिनि थाखाय मालाबा फिन्नो हायो मालाबा हाया बेनि थाखाय एसे प्रब्लेम जायो
औ
उम मबाइल खौथो नायनो गोसो जाबाय थायो नाथाय रिसार्जानो मालाबा जोबला होयो
औ
आरो नोंथाङा माबाफोर माबाफोर बुंगोन नामा मबाइलनि सोमोन्दै आरो नोंथाङा मबाइलनि सोमोन्दो
औ -औ- औ होननानै बुोब्लाथ' मबाइल ओंखारनायनिफ्राय बुहुद मानसिफोरानो प्रफिट जादों माने के मा होनो जेनेबा फेसबुक सोरबा बायदि आरो दाथ' लानानै फेसबुकाव फैसा आरजिनो हाबाय दं बहुद मानसिखौनो नुनो मोनबायना दाथ' फेसबुकाव फैसा आरजिनाय आरो आरो बेफोरजोंनो जेनेबा फेसबुकजोंनो जानायबो दं आरो खायसेया
औ
बुहुद फैसा खामायनो हायो आरो आजिखालि जेनेबा मबाइलजों ससियेल मिडियाायाव ओंखारनानै ओरैनोथ' बांसिनानो बांसिनानो मबाइल इउस खालामा सोरबा बायदिया रोङाना ओमफ्राय फ्राय फिपटि आवहाय हानद्रेद हानद्रेदआनो माने पारसेन्टआनो हानद्रेद मा होनो फिफ्टियाव नाइनटि फारसे माबा सिक्सटि पारसेन्टानो साननानै लाबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो मबाइल इउस खालामग्राफोरा आरोथ' बहुद गोरों गोरों क्रिएटरफोर ओंखारबायना दायो
औ
बेनि थाखायनो आं दाना आरो मबाइल ओंखारनानै बुहुत मोजां जादों गोदोनि समावथ' मबाइल गैयै समाव माबा मोनसे खबर लानो होनबाबो हायामोन नालाय बहा फाननानै जों माबा मोनसे गारि बिहरब्रबनो होनबाबो गोदोनि समाव हाया ना खोनादों ना नोंथां थां।
औ खोनादों?
ओम उम उम नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जा बाय दं आंना। उम आरो मबाइलनि सोमोन्दै हा
आवलाय रिल्स बानायोना बानाया?
बानायायनायाथ' बानायो। सम सम गोबाव जों खनसे।